खानादोंना?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनि- जों गोजोन मिना मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांसिमबो
औ ओ नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होनो हाग हागोनना नोंथां
औ हागोन
औ
बैसागो बुंब्लाथ' जों बर' हारिया बयबो फाननायखौ नुनो मोनो नङा होनबा बेैसागो बुंब्ला जेरै मोसौ बैसागो मानसि बैसागो मोसौ बैसागोखौ सैथो दानि जोबथा सान खालि फालियो बेबायदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय जेरै हालदै दिग्लि लिथि बिलाइ लाव फानथाव बेबायदि खनसायनानै फुख्रि बा दैमाफोराव थुखैनो लाङो आरो दैमा गैयाबाबो फख्रियाव थुखैयो बेबायदिनो लावखारफोरा बा गामिनि मानसिफोरा बेबायदिनो मोसौखौ लां नानै मोसौखौ दैमायाव थुखैयो थुखैनानै बे लाव हालदै फान्थाव बेबायदि देग्लिथि बिलाइखौ लानाय हानायखौ खुबै खुबै मेथाइ रोजाबनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मो सौ थुखैखांनानै बे सानखालि मोसौ खौ हगारस्रांनानै होयो हगारनानै नानै बेबायदिनो गामिनि मानसिफोरा खायफा खायफाया हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैगं जा मैगं मोनो बेबायदिनो खिफि बेन्दों बा मानिमुनि दिंखिया बिदिनो एक्स' साथ था
हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ नोंथां